ओ खोनाबायना नोंथां?
खोनादोना?
औ खोनाबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गोजोननाय जासिबाय नोंथां।
मोजाङैनो दङ' दा?
औ दङ' नोंथां। ओ ओ नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों आङो बर' बर' हारिनि माखासे ओ जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनो नागिरदोंमोन थां दा नोंथांनाव सम दंना? औ।
आ जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्राय बर'फोरनियाव माखासे जानाय लोंनाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां। ओ बिदिब्ला आङो जानाय लोंनायनि बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै आं नोंथांनो मा मा ओंख्रिखौ जायो बेखौ एसे ओं ख्रिफोरनि सायाव खिथाना होनिसै नोंथां।
औ औ
ओ बर'नि गाहाय जाग्रा हिसाबै ओंख्रि हिसाबै दङ जोंहा नारजि अमा ओ सबाय सबाय साम' सबायजों दाउ अनला मेवाइ नाफाम ओ मानसि गालदाब मैगं ओ खुमब्रा हांसो मैथा ना अमा बेदर नाथुर जुनाय लाफाजों नाथुर जोगोनार बेफोरनो आरो नोंथां ओ नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहा बर' हारिया ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा सिङाव हादान सिफायना रायजो जाग्रा नङा होमबा? ओ हाग्रा ओ हाग्रा सिं थानानै जोङो हाग्रानि माखासे मैगंफोरखौ ओ जानो मोजां मोनो नोंथां हाग्रानि मैगं हिसाबै जों ओ मोननो हायो नोंथां हाग्रानि मैगं हिसाबै मोननो हायो जोंहा ओ जोग्लावरि मैगं मानिमुनि ओ बुरिथुनथिनि थाराय सिब्रु दिं दिंखिया बारसिखो खार' खान्दाय बिबार उसुमै उसुमैखौ नोंथाङा मिथियो ना?
उसुमैखौ औ सिनायो जारि बिलाइ होनो जोंनियाव उसुमिखौ
ओ अन्थाइ बाजाब अन्थाइ बाजाबखौथ' नोंथाङा मिथियो।
अन्थाइ बाजाखौ मिथियो जोंनिथि बेदि बोरमादारि होननानै बुङो आरो ओ बेफोरखौ एन्जर बेदरफोरजों होनानै जायो आरोना एन्जर बेदर होनना एन्जर बेदर बा जंगलाव मोननाय माखासे मा होनो बेखौ ओइ जुनार हाग्रा मोनै जुनारजों बेखौ जोङो मोनामनाय बेदरजों जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां ओमफ्रायो नेरसिं ओ नेरसिं थास' बिबार थास'वा गासिबो जाजायो नोंथां थास'वा ओ बिबारनिफ्राय लानानै बिथ'निफ्राय लानानै बेदरनिफ्राय लानानै थास'नि आइथिं आ था गासिबो जाजाजोबो बुंनो थाङोब्ला थास'वा गारजानाय नङा गासिबो जाजाजोबो आरो
माने ओ नोंथां बर'फोरा ओ बो बोथोर लायै बोथोर माने मैगंफोरखौ जायो आरो नङा होमबा? जेरै बैसागो बोथोराव खान्थाल फिथाइ नङा होमबा माने एक्स' एक बिद बिदि मा होनोमोन ओ मैगंफोरखौ खांनानै जायो बेफोरल' नङा दा दैज्लां बोथोराव बिसोरो मा होनो थास' आथिं थास' बिबार नङा होमबा? ओ थिग बेबायदिनो मेसें बोथोराव थाब बिथट्रि बेफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ ओ नोंथां। आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंमोन ओ नारजि अमा नार्जि अमा बर'नि दोरोङारि बेखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन हागोन नामा?
औ।
खोनादोंना नोंथां?
दिहुननानै लायो आरोना फाथो फाथो बुजिदो दा? जाय खौ मा होनो फार्स्टआव फाथो जायो बेनिफ्राय बे बिफांखौ दिरुं खालामो। नङा होमबा ओमफ्राय बेनि बिलाइखौ मा खालामो। उनाव मा होनो थिनानै जानो थाखाय मा होनो इयुननि था थाखाय मा खालामो बिसोरो दोनथुमनानै लायो आरो जाय खौ जोङो मा होनो नारजि महर मोनो बा नारजि मुं मोनहैयो आरो नाथाय बिनि गुबैया मामोन फाथो सोमोन आरोना दा फाथो बिलाइ बा उन्दैयावबो जायो जोङो गोरलै गोरलैयावबो बाथौफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो दा बेबायदि नो जोङो मानो बेबायदिनो बर'फोरा मा खालामो गोदोनिफ्रायनो माखासे जाग्रा आदारफोरखौ थिनानैबो जाबोदों दा जेरै नाफामखौनो हमनानै ला बा नाखौ जों फोराननानै नङा होमबा? ना गोरान बेनि अनगायैबो औवा औवा मेवाइ सिनाय दा बेफोरखौबो मा खालामो। थुमनानै जायोमोन आरो नाथाय दिनैनि समाव बेफोर माने मा बांद्राय ओरै नुनो मोनला आरो आरो माखासे जोंनि दोरोङारि संनायफोराबो मा होनो सोलायनायखौ नुनो मोनदों मा गोदोनि अनला संनायजों दानि अनला संनायजों गोरोबलाया नङा होमबा? बा गोदो मा खालामोमोन डायरेक्ट जेबो थाव बा मस्ला मस्लि बिदि जों मा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मस्लाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनोम नाथाय आथिखालाव माखासे मा होनो मस्ला मस्लिफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो सबाय ओंख्रि संनाय सबाइ ओंख्रि संनायावबो मा होनो गोदो ओ जेबो माने खारैनि अनगा जेबोखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव माखासे दखानाव बायनानै मोननाय
नङा होमबा मस्ला मस्लिफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा जों बर'फोरा गोदोनोफ्राय मिथिंगायावनो थानानै बा मि मिथिंगायावनो रायजो जानानै मिथिंगायावनो देरनाय लेखा माखासे गावनि नांगौ ओ मैगं थाइगंफोरखौ मिथिंगायावनो बुथुमनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो दा नों नोंथांनि बायदिब्लाा नाफाम बानायनाय आरो दा जानायजों लोगोसे जौआबो गोलैयो नङा होमबा जौ बेबो मोनफा मोनफा माने बर'फोरनिबा गोदो जौ बिदै लोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय सेरेब खौ बांद्राय लोङामोन होननानै जों मिथियो बेनिखायनो गोदोनि मानसिफोरा मा होनो एसे बोलो गोरामोन होननानै
बुङोमोन आरो दा दा जायखिजाया जौ बानायनायनि बागै नोंथाङा एसे बुङोबा बुंजागोन आरो जौखौ माबायदि बानायो बेबो मोनसे जानाय लोंनायनि टपिक नङा होमबा जौवाबोथ' जानाय लोंनायावनो
लोंनायाव गोलैयो जौआ ओ जोंहा ओ जौखौ जोंहा
दा जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम जौखौ बाहायनाय जायो बर' समाजाव
औ औ आं बुंनोसै नोंथां औ जौवा जोंहा गोरान हिसाबै गोरान थायो आरो गिसि थायो नङा होमबा जौ बिदै थायो आरो जौ गोरान जौ बिदैखौ जोङो बानाय माजों बानायो होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो जौ बिदैखौ माइरंजोंनो बानायो नङा होमबा जोङो माइरंखौ मानिफ्राय बानायो होनबा जोङो एमाव औ बेखौ बुंलांगोन नोंथां बुंलांगोन नोंथां र' बुंलांगोन र' नोंथां जोङो गिबियाव जोङो माइरंखौ जोङो माइ बिफां माइ बिफांनिफ्राय जोङो माइ आबादनिफ्राय मोनो माइ आबादखौ जोङो दुब्लि फोथारफ्राव जोङो फोनाय जायो बेनि ओमफ्राय जोङो माइखौ जेब्ला हानानै जोङो माइरं बे माइ मोनो माइ मोननानै जोङो माइरंफोरखौ जोङो मिलाव मिलाव होखांनानै जोङो लाबोयो लाबोनानै जोंनि बर' हारियाव मोनसे ओ फेग्रा मुवा बेखौनो बुङो जौ जौ बिदै बेबायदि मोनसे रोखोमनि ओ मेंनायफ्राव ओ खामानि मावनानै मेंनायफ्राव लोंनो थाखाय जोंहा सङो ओ संनानै दोनो ओमफ्रायो ओ बिनिफ्राय जोङो जौखौ माबोरै बानायो होनना बुङोब्ला माइरंखौ जोङो सुनानै ओ सुनानै लाग्रोनांगोन ओ सुवाब्लाबो जायो ओ जाहाथे रसफोरा खारा बिनिफ्राय जोङो माइरं खौ खादा बा खेरखाराफ्राव एसे सुस्रोनानै जोङो अराव ओ फोराव दै रुनानै जोङो संनाय जायो संखांनानै जोङो बोखांनानै जोङो प्लास्टिकफोराव एर'नानै जोङो दोनो दसे गुसु जा जानानै जोङो माने दोनो आरो आरो जौ जानो थाखाय जोंहा एमाव होननाय मोनसे मा होनो ओ जुमायनि मुलिबो होनजागोन आरो बेखौ बेखौ होनांगौ ओ बि होआबानो जोंना जौआ जाया ओ बियो जोमावसो जागोन आरो बेखौ होआबा ओ जोंहा एमाव खौ ओ माजों बानायो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि मिथिंगायाव मोननाय ओ थाइजौ बिलाइ खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ ओ लो खोना बिलाइ ओ दंफां राखेब ओ बिदिनो ओ बायदि बायदि मिथिंगानि बिलाइफोरजोंनो जोङो बानायनाय जायो ओ आरो बेबो मोनसे एमाव बानायनायाव जोङो एमावनि सिगां बानायखोन्दा एमाव खर' बुङो जायखौ एमाव खर'खौ जोङो फुनदेरबासो औ एमौ मोखांखौ फुनदेरबासो जोंना एमावा माने एमाव महरै जायो होननानैबो मिथिनो मोनो बा जाखायोबो आरो बिदिनो बेखौ जोङो
औ
माइ खुरना दोननाय ओंखाम संनानै खुरना दोनखानाय बे संनानै खुरना दोनखानायाव जोङो फुनब्लासो बेखौ जौ बिदै महरै जोङो से सप्ता बा सप्तानै नै सप्ता बिनि गेजेराव जोङो जुमाय हिसाबै जोङो लोंग्रा हिसाबै बाहायनो हायो जोङो जौखौ गोबाव बो दोनथुमनो हायो दोननो हायो से बोसोरहालागैबो दोननो हायो से बोसोरहालागै दोननाय जुमाया गोमो बिदै बरहा नुलाय लायथारो आरो ओ बिदिनो जुमायखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां आरो ओ सेरेब नोंना नोंथाङा जौ गोरान जौ गोरानखौबो बिदिनो ओ जेब्ला जौ बिदैखौ ओ लोङै लोंखांनानै ओ जेब्ला एसे लोंजानाय जायो एबा हायनाय जायो अब्ला जोङो जौखौ ओ ओ अरफ्राव अराव माने ओ दौस्राव होनोना दौस्रावजों जोङो मावनाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जौखौ बरननाय जायो। खोनादों ना नोंथां जोंना बिदिब्ला रायलायनायनि सम खोन्दोआ जाबाय नामा नोंथां
औ औ दे नोंथां